ओ हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा मा खालामदों दा।
आङो एसे ओ बाहेरावहा बार जागासिनो आरो गुसु गुसु नोंथाङालाय
औ ओमफ्राय आं ओरैनो माने जिरायनानै दं आरोना जिरायनानै
अ ओम ओम
खोनायाखै नामा
खोनादों नोंथां।
नोंथाङा सानो औ
औ
नोंथाङा साहा लोंखांबाय नामा होनदों नोंथां
आङो औ सा लोंखांबाय दा बेलासिनि नोंथाङाबो लोंखांबाय नामा
औ आंबो लोंखांबाय बेलासिनि साहा
अ
होमबा औ होमबा आं नोंथांजों मोनसे खोथानि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन माने नोंथां
औ मा खोथा रायज्लायजागोन
औ जेनेबा ओ नोंथाङा मान ए नोंथाङा ओ माने आं नोंथांखौ बिबारनि सोमोन्दैसो रायनो सानदोंमोन
औ जागोन रालायजागोन
होनबा नोंथाङा जेनेबा मा मा बिबार फोरखौ माने नायनानै मोजां मोनो एसे खिथानो हागोन नामा नोंथां
आङो जेनेबा जेनेबा जोंथ' मिथिखायो ना जोंनियाव जेनेबा मा मा बिबार थायोना जेरैहाय जबा बिबार दउदै फुल गलाप फुल सान बिबार ओमफ्राय थगर बिबार औ ओमफ्राय बे बेबायदिनो बायदि बायदि बिबार थाया होमबा बेफोरखौ नायनानै मोजां मोनो आरो आङो ओमफ्राय नोंथाङालाय माथो माथो बिबार खौ मोजां मोनो नायनानैलाय
जेनेबा जोंनाथ' बिबारा बिराद रोखोमनि थायोना थाया हबा नोंथां जेनेबा जोंना जब' ओ जेनेबा जोंना जबा बिबारफ्राबो बेलेग बेलेग माने गाबनि थायो जेनेबा गोजा गुफुर आरो बिदि गलाफिया बिदि थ थाया होमबा नोंथां खोनादो ना‌ नोंथां नोंथां हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां खोनायाखै हेल' हेल' नोंथां